हेलौ औ हेलौ नोंथां। औ खोनादों नोंथां। औ औ खोनादों मोजांङै नोंथां ओ ओमफ्राय नोंथाङा मा खालामदों दालाय?
आंथ दा ओरैनो दङ।
ओमफ्राय जाखांबायमोना नोंथां।
औ बेलासिनिखौथ जाबाय जानायालाय।
औ औ उम मा ओंख्रिजों मोनजाखो नोंथां?
ओ ओंख्रियाथ' नाजों मैथासोमोनलै।
ए ओमफायो बिजि नङा दा नोंथांना?
ओहो नङा नंनायालाय।
औ होमबा दे जों मोनसे टपिकनि सायाव लायरायनोसै नामा होनना नोंथां
अ मा टपिक?
अ जेनेबा जोङो ओ बिफां-लाइफां बा दंफांफोर जोंहाय जों मा मा मुवा बेसाद बानायनो हायो नोंथां बेफोरनि सायाव एसे लायरायनोसै नामा नोंथां? औ औ दे बुं
मुवा बेसादनिफाय माने बुस्थुफोरनिफ्राय जों मा मा बानायनो हायो आरो ना
औ औ औ नंगौ‌ नोंथां। दे नोंथाङानो एसे जागायग्रोदो नामा नोंथां?
आंनो जागायग्रोसै ओमबा
ओं दे नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंनाा?
औ खोनादों नोंथां।
ओ आं होमबा लागोन जिहुथु फासआवनो आं लागोन दै। खोनादों
औ दे दे नोंथां दे।
ओ गोबार अखा हायोना अब्ला दैयाथ' गो गोबां बिबांनि जोङो मोननो हायो नङा होमबा
औ औ
ओ जों ओ बिदि मोननो हानायखौ नायनानै जोङो मोनसे माने जायगा खौ नायनानै
औ
ओ जाय जायगायाव दैया जमा जायो गाहायथिजों ओरै बोहैख्लायबोयो बै जायगायाव जोङो देम बानायनानै
औ ओ देम माने आं बुजिायासै नोंथां
ओ देम माने नोंथां ओ गोजौ माने ओ सिमेन्टनि गोजौ माने दालाय खोनाय आर ना दैखौ जमा दोनथुमनो थाखाय
थां अ बेखौ माने जोंखै माने सुइस गेट होनो नोंथां
औ औ बेखौनो होनदों बेखौनो बे सुइस गेटखौ ओ जोङो बानाय बानायनानै जोङो दैखौ जमा दोननो हायो मिथिया ना नोंथां ओ जमा जमा दोननानै जोङो बै दैखौ मोनसे ओ माने जोङो नालाजों माने मोनसे ओ बे जमा दोननायनि जाउन उनाव जमा दोननायनि उनाव नाला थायो आरोना बे नालाजों माने मोनसे पाइपजों मोनसे गाहाय जायगायाव ओ मोनसे पावार हाउस होननाय आरोना पावार हाउसाव जोङो ओ खारबायनो थायो टारबायन थायो टारबायाइन बुङोबा टारबाइनाव माखासे खाथि खाथियाव ओ माने फांखा थायो आरोना जेरै ननि फांखा ना ओ‌ थिग बेबायदिनो फां खा थायो आरोना गांखं ओ जाब जाबाव बै जा जाब जाब गांखंआव जेब्ला गोजौ जायगानिफ्राय दैया माने पाइपजों ओ बोहैबोनानै माने जोबोद गोसो याव गबोगोन नालाय गोजौ जायगानिफ्राय फैबा गबोनायनायनि जाहोनाव माने बै टारबाइननि ब्लेडाव सौदावो आरोना सौदावोब्ला ओ जिहेथु दैनि गोहो दैनि गोहोखौ जोङो मेकानिकेल गोहोआव सोलायहोगोन थारबायना गिदिंनायनि जाउनाव जेब्ला थारबायना गि दिंङो थारबायना जेनेरेटरजों ओ कानेक्ट जानानै थायो आरो ना बै जेनेरेटरा गिदिङोब्ला जोङो मोब्लिब गोहो मोननो हायो। हमबा जोङो दैखौ मेकानिकेल गोहोनिफ्राय सोलायनानै मेकानिकेल गोहोनिफ्राय आ खा जिहेतु मोब्लिबारि गोहो बैहाय सोलायनानै जोङो ओ न'खर न'खर रानस्लायनानै जोङो
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दाथ' बुंनो थाङोबा जिहेथु मोब्लिब बियो ओ जोबोद गोनांथार मोनसे बाहागो सुबुं जिउमानि थाखाय नङा होमबा? अ बेबायदिनो आरो आं मोनसे
औ देलाय देलाय बुंलाय नोंथां।
आं बेबायदिनो मोनसे आरो गोहो सोमजिहोग्रा माने माबाखौ बुंबावनो जाय माने मिथिंगानि बेसादनि मुवा बेसादनि दारैनो सोमजियो आरो जिहेथु बारनि बारनि हेफाजाबाव
औ औ खोनादों नोंथां।
बारनि हेफाजाबाव जोङो जिहेथु इउन मिल होनो जेरै उनमिला माने गोजौ गोजौ फांखा थाया होमबा जों नुनो मोन ना गोजौ गोजौ दालाय फांखा थाया होमबा बै फांखाया जेब्ला बार सौदावनायनि जाउनाव गिदिङो ना
औ औ
बेबायदिनो सेम प्रसेस आरो ओ बेहायबो थारबाइन थायो ओमफ्राय जेनेरत बेहाय खालि बेल' बार गोहोखौ जोङो मेकानिकेल माने मेसिनारि गोहोआव सोलायहोनानै जोङो जेनेरेटरजों माने कारेन्ट सोमजिहोनो हायो आरो ओ बेबायदिनो गोबां माने गोहो सोमजिहोग्रा ओ दङ आरोना आं मोननैसोखौ बुंबाय नोंथाङाबो माखासे बुंनो हागोन
औ जेनबा जेनेबा नोंथाङा दानि बुंलांनायाव माने जेनेबा थोंजोङै बुंनो थांबा बे माने दैनिफ्राय माने मोब्लिब गोहो सोमजिहोनो हायो आरोना नोंथां बेखौ बुंदों आरो दा नोंथाङा नों औ औ ओमफ्राय आङो दा माने ओ बिफां बिफांफोरनि सोमोन्दै बुंसे मोननाय जोङो बिफांफोरजों मा मा बानाय नो हायो मा मा मुवा बानायनानै रां आरजिनो हागोन ना हाया बेफोरजोंहाय माने आं एसे फोरमायलांसै आरो ना बेफोरखौ माने
अ जायो जायो
ओ जेनेबा जोङो बिफांफोरजोंथ' ओरैनोथ' गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो नोंथां जेरै उम हमनानै ला फिसा मुवा बेसादफोरनिफ्राय लानानै जोबोद गिदिर गिदिर मुवा बे फोरसिम बानायलांनो हायो आरो ना ओ जेरै बेफोरनिफ्राय लानानै बिदिनो लेखा बिलाइबो बानायनो हायो बांसिन माने बे दंफांनि सायाव सोनारहोयो आरोना नोंथां माबायदि दंफाङा माबायदि माबानि था खाय मिलायो बेखौहाय नायनानै माने बानायनाय जायो आरो ना नोंथां बुंनो था ङोबा जेनेबा बिफां लाइफांजों जेनेबा ओ जेरै बेरेंसि टेबोल सियार आ आलना फालें बेफोरबायद बिदि मुवा बेसादफोरखौ बानायो आरोना नोंथां आरो इदिनो गोबां दंबावो। ओमफायो आरो अबावबा अबावबा जों नुनायजों मोनदों माने ओ दंफांफोरजोंबो माने बहि लिरग्रा बहिफोर आरा लेखाफोर बानायनायबो नुनो मोन्दोंमोन नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ।
औ खोनादों नोंथां। गोदो समनिफायनोथ' बे सोलिबोगासिनो दङ दंफांनि
औ।
गोदोयो दंफांनि बिगुराव लिरोमोन बा बिलायाव लिरोमोन। खिन्थु जेब्ला जोङो मानसिफ्रा सुबुंफ्रा साननो रोंदों दंफांनि ओ बिगुरखौ गोबा गोबा जिरख'नानै बिनिफ्राय माने माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों माने जोङो लेखा बिलायाव
औ औ औ।
ओ नोंथाङा आंनो खोन्थाहरनो हागोन नामा? बै लबार दंफांनिफाय जों लबारखौ बोरै दिहुनो ओमफाय बोरै बाहायो?
औ औ बे खौथ' आङो अ बांद्राय मोनथिया नोंथां खिन्थु आं एसे एनै ओ नुदों आरो ना नोंथां। ओ खाथि खालायाव बि खोनादों लोगोफोरा खोन्थादोंमोन आंनो जे लबादखौ बोरै दिहुननाय जायो बोरै बाहायनाय जायो। जायो बेखौ आंनो खोन्थादोंमोन आरो नोंथां एसे ओ आं एसेबां मिथियाबाबो माने आं एसे हानायखिनिखौहाय नोंथांनो खोन्थाहरसै।
औ दे खोन्थाहरलाय।
औ फार्स्टावनो माने आटाव दिहुनग्रोनाय जायो माने ओम बे बिफांनि आथाखौ दिहुनो थाखायहाय माने हरावहाय माने ओ इदिनो हरथ' नंद्राया एसे ओ सोरांसि सोरांसिना बिदि उम बेलासि टाइमाव होनदोंमोनथाय आं बांद्राय गोसोआव गैला माने बिदि समावहाय माने थांनानै ओं बिफाङाव एसे दानख्लाबनानै बेवहाय माने खुरै बायदि सिस्टेमखौ माने बहायना गारबोयो माने। ओमफाय बे आथाया औ बे बिफांनिया बे आथाया माने ए खुरै बायदियाव जमा जाना थासिगोन। एखाम ओमफाय बेखौहाय उनावहाय न'आव लांनानै ओ मोनसे मेचिन बायदि दङ बिसिना माने बेखौ जमा खालामनायनै मेसिन बायदियाव माने दाब्ले दाब्ले खालामो आरोना नोंथां।
अ अ नाख ख्रेबग्रा आरोना बेखौ नोंथां ओ बेखौ गुबुन रावाव फ्रेसिं मिसिन होनो नामाथाय फ्रेसिं
औ जायखिजाया बेफोरबायदिनो आं एथबां माने मोनथिजोबा। औ माने बिदि नाख्रेबनानै माने बेखौ बहाय माने एसे गुवार गुवार खालामनानै माने फोरानना दोनो आरोना नोंथां।
औ औ माने नाख्रेबनायनि जाउनाव बै आथायाव थानाय दैफ्रा ओंखारो नामाथाय।
औ बिद औ ओमफायो बिदि खौ फोराननानै दोननाय माने ओ उनावहाय ने आंथ उननि माबाखौ बांद्राय सम मो नो नालाय ओ माने बिसोरो बेखौहाय मा नियाव फानहरसिगोन आरो माने के जि सि मा बायदि दि फानहरो होननाय खोनादोंमोन आं नोंथां। ना गांसे सिस्टेममोनथाय आं बांद्राय मोजां गोसोआव गैला आरो ना।
हरो नामाथाय दारिमिनफ्राव
औ जानो आं बिदिनो जानो हागौ खिन्थु आं बांद्राय मोनथिया जोंनि एरियायावबो बे लबार बागानफोरबो गैया। दंफांफोर गैया बेखायनो आं एथबां मोनथिया आरोना नोंथां औ।
ओमफ्राय बे लबारजों मा मा बुस्थु बानायो जोङो जों माने जों। बाहायबाय थानाय मा बुस्थुफ्रा बे लबारजोंनो बानाय जानाय।
बे लबारजों जेरै गोबां बुस्थु माने ओ जेरै माखासे जिरायग्रा सियारफोरबो दङ लबार लबारजोंनो बानायनाय
अ बे जिरायग्रा सियारा होमबा बे लबार दंफांजोंनो बानायजोब
औ बानायनायजोब माने माखासे प्लास्टिकजों बानाय माखासे लबारफोरजों बानायो आरो माखासे बे सेन्देलफोरखौबो एसे लबार टाइपनि सेेनदेलफोर दङ बे बेफोरखौबो माने लबारजों बानायो नोंथाङा नुफेरगोना नुफेराखैथाय?
अ नुदों आंथ बिदि सेन्देलखौनो गानगासिनो दं दै बेबो बानायजानाय नामाथाय।
खै खोनायाखै नोंना मा होन्दोंमोन नोंथांआ
औ खोनादों होनदां बे दाउ गावग्रा लबारा
अ बेखौ बानायो आरो बिनि उनावहाय बे जेनेबा साइकेलफोरनि बे थिप टायार आरो गारि मथरफोरनि बे गिदिर गिदिर टायार आरो बे टिपफोरखौबो माने बेफोर लबारजोंनो बानायनाय जायो आरोना।
औ ओ दे होमबा नोंथां जाथसिगोन नामाथाय।
औ
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
जाथसिगोन नामाथाय
ए